अ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दायो माबाफोर मावगासिनो दं नामा?
बिदिथ' जेबो मावाखै नोंथां ओरैनोसो दङ
अ बिदिब्ला जोङो। मोनसे फिसा आयदाखौ लानानै सानैनायजों दान्दिसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय माखासे फिसा फिसा फोरबोनि सोमोन्दै दान्दिसे सावरायदोनि ना मा होनोदां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
जोंहा बर' फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजों आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंनाय मोनसे हारि नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
जोङो थांना थानायनि राहा हिसाबै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबादजोंनो जोङो सोमोन्दो लागासिनो दङ बे हिसाबै जोङो आबादखौ ओ बिथा खालामनानैनो जोङो माखासे फिथसा फिसा फोरबोफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमहालागै जोङो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे फोरबोफोरा जोंहा ओ आथिखालाव गोमादोंब्लाबो जोङो ओ माखासे सोलाय सोल'नि गेजेरजोंब्लाबो जों आथिखालसिमबो माखासे फोरबोफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाय बा गोथां ओ खुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि जोङो आबादनि खोथाखौ खौ राय्लायोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि गाहाय आबाद होनोब्लाथ' जोङो माइ आबादनि खोथाखौनो जोङो रायखांनांगौ जायो
औ
ओ बे माइ आबादखौ सोनारनानैनो जोङो बर'फ्रा गोबां समाव जोङो गुबुन गुबुन फिसा फिसा फोरबोफोरखौ जोङो खुंबोदों जेरैहाय जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियाव जोङो हालेवनो गोनां जायो बे हालेवजेननायावबो जोंहा गोदो गोदायहाय ओ मोनसे फिसा फोरबो जोङो खुंनाय नुनो मोनोमोन आरो जों
औ
हाललिवनो था जा न'खरनि गाहाय बि नोमाया जोङो मोसौ हालिसे लानानै नांगोल जुंगाल लानानै बिमाया जाय जायगायाव हालेवगोन बेहाय थांनानै जोङो ओ सानजाहा मोखां जानानै आफा इसोरखौ खुलुमस्रांहरनानै जोङो गिबियावहाय सानजा सोनाब आन्थोर लानानै जोङो एवगोरोनानै जोङो लानाय नुनो मोनोमोन बे बेबो जोंहा मोनसे फिसा फोरबो जोंहा आबाद मावनायनि जागायजेननायनि मोनसे ओ जुरिजेननाय फोरबो होननानै जों बेखौ बुंनो हायोमोन बेबायदिनो जोंहा ओ खोथियाखौ जोङो फोसियो फोयो फोनानै जोंहा खोथिया रेडि जायोब्ला जोङो बेवहाय ओ माइ गसा लाजानाय फोरबोखौबो जों खुंनाय नुनो मोनामोन माने ओ जेब्ला खोथियाफोरा रेडि जायो जों बेफोरखौ फुनानै ओ गोमोन हाफोराव जोङो गायनो थाखाय रेडि जायो बे गोमोन हाफोरावहाय जोङो न'खरनि ओ गाहाय आइजोआ थांनानै ओ बायदि ओ बिबार बावथाय बा दुब दुना आलारि बा थि बिदिनो दै गोथार लानानै जोङो ओ सानजाहा मोखां जानानै मोनसे आलिखौ जोङो लिरस्रांनानै जोङो बेहाय लाइजौलाय गोथार बावनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै दुुब दुना सावनानै जोङो खुलुमस्रां खुलुमस्रांगोरनायखौ नुनो मोनदोंमोन बे खुलुमस्रांनानै जोङो ओ खोथियानि गसाखौ जोङो लाजेनन्नानै जोङो ओ गायनायखौ नुनो मोनोमोन बेबायदिनो नखरनि गाहाय आइजो गायनाय लोगो लोगोनो न'खरनि रुवाथि बा गामिनि ओ आइजोफोर माइ गायग्रा आइजोफोरा जोङो उन उन गायफालांनायखौ नुनो मोनोमोन बै दिनखालि जोङो गोदो गोदैहाय ओ माइ गायजेननायनि दिन हिसाबै जोङो माखासे ओ नखराव जौ बेदर बा ओ बायदिसिना रंजा बाजा खालामनाय खौ जों नुनो मोनो नाथाय जों आथिखालाव बारा एसेबां नुनो मोनलिया थेवबो जों जायगा लानानै जायगा बेफोरबायदि दा फोरबोफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा माइ गायनायनि उनावहाय आरोबाव ओ गुबुन गुबुन ओ फोरबोफोरखौबो जोङो फालियो फालियो बेबायदिनो जोङो ओ हाल जांख्रा होनना बुङो जायखौ जोङो माइ गायनायनि जोबथा ओ जोबथा गायनायखौ जोङो हाल जांख्रा होननानै बुङो बे हाल जांख्रायावहाय जोङो गोदो गोदायहायथ' जोङो गामिनि सुबुंफोरखौ बा खाथि खालानि सुबुंफोरखौ जोङो लिंलायनांगौ गोनांथि गैयामोन माने हाल जांख्रा होनोब्ला बयबो गोसो गुदुं जानानै जायनि न'खरावहाय हा हाल जांख्रा जागोन बिथांनि न'खराव जोङो लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैनायखौ नुनो मोनोमोन बे हाल जांख्रायावहाय जोङो ओ बायदिसिना ना बेदर जानायनि अनगायैबो जोङो माखासे रंजा बाजा खालामनायखौबो जों नुनो मोनोमोन जेरैबायदि जोङो न'खरनि हा बिगोमाखौ जोङो हाब्रु फुननानै होनानै जोङो रंजानाय लानाय नुयोमोन बेबायदिनो नांगोल जुंगालफोरखौहाय जोङो टेक टेक बायदि सोदोब होनानै दामनानै जोङो रंजानाय लानायखौ नुनो मोनोमोन बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनि समावहाय जोङोओ बर'नि न'खर न'खरफोराव ओ हाल जांख्राबाथाय जोङो बिदिनो सेनेमा देखायलायनायखौ जों माने नुनो मोनोमोन आरो
औ
बेबायदिनो आरो जोंहा दंबावो ओ आबादजों सोमोन्दो थानानै गोबां फोरबोफोर जेरैबायदि आग आग लानाय माइनाव बरायनाय बिदिनो खाथि गासा ओंखाम गोरलै जानाय बायदि बायदि फोरबोफोर दङ बे फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां हागोन
औ
थारैनो नोंथाङा गोदो गोदायनि समनिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव आबादजों लोगोसे बोरै माखासे आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे फिसा फिसा फोरबोफ्रा बोरै सोमजिबोदोंमोन आरो बेखौ बर'फ्रा बोरै फालिबोदों बेनि बागै नोंथाङा गुवारैनो बुंखालांबाय आं दायो बर'फोरनि आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे जायखौ जों थोंजोङै जों नुबाय थानो मोनो बा नुबोबाय थादों आथिखालाव माखासे थोंजोङै जों माखासे केलेन्डार बेस हिसाबै जों फालिबाय थानाय नुनो मोनो बेफोरनि बागै आं फंनैसो बुंनोसै जोंहा नंगौ बर'फ्रा गाहायै आबाद गाहायै मोनसे हारि आबाद मावनायनि बर'फ्रा जिउ खुङो आबादनि अनगायै फ्रा आथिखालसिमबो माखासे गुबुन राहा हिसाबै माखासेफ्रा दिहुनना लानो हादोंब्लाबो गोबाङानो दिहुनना लानो हायाखै बेनिखायनो आबादजोंनो बरफ्रा दानि जुगावबो नांफबना थानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला जों बैसागुखौबो नायोब्ला बैसागु फोरबोखौबो जों नायोब्ला जों थोंजोङै नायोब्ला जों बेखौ बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो हिसाबै जों नुनो मोनो नाथाय जों मोजाङै नायोब्ला बेखौ जोङो आबाद मावनो थाखाय बा आबाद मावनाय सम जाबाय बिनि थाखाय रंजाना लानो थाखाय मोनसे आबाद मावनो थाखाय मानसिफोरखौ गोसो गुदुं खालामनाय बा सिरियै उन्दुहाबना थानाय बरफोरखौ फोजाखांनाय बेफोरबायदि मोनसे फोरबो हिसाबै जों बेखौबो नुनो मोनो मानोना बैसागुनि उननिफ्रायनो बर'फ्रा
ओ दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय बा एबा हालौनाय खोथिया फोनाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ बर'फ्रा जागायो
बेफोरबायदिनो बैसागुनि उनाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो जे ओ आमथि आमथिफोरबो जों खुंनायखौ नुनो मोनो आमथि फोरबोखौबो जों आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां होननानै जों स सावरायनांगोन मानोना खायसे बरफ्रा जों नुनो मोनोदि आमथि फोरबो बायागौमानि दुब्लियाव माइ आग लाया बा माइ गायजेननायखौ जों नुनो मोना बेफोरबायदिनो आमथि फोरबो जायो। ब्ला बरफ्रा हा जावा। बिदिनो बायदि बायदि खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुबोना गाहायै बरफ्रा आमथि फोरबो होनबाथाय दुब्लियाव थाङा आरो हालेवनाय हा जावनाय गासैखौबो बन्द खालामना दोननायखौ नुनो मोनो। आमथि फोरबो बायनायनि उनावसो बरफ्रा आबाद फोरखौ मावनायखौ जों नु मोन नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बिनि उनाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो खाथि गासा खाथि गासा बुंब्लाथ जायखौ खाथिग दानि से थारिखआव जों खुंनायखौ नुनो मोनो, सोरबा सोरबा बिनि सिगांबो खुंनायखौ नुनो मोनो। जा जायगा लायै जायगा बेफोरखौ जों गुबुन गु गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो खाथि गासाफ्रा खाथि गाासाया जाबाय आबादजों गोथौ सोमोन्दो थानाय बरफोरनि मोनसे फोरबो ओ जेराव बर फोरा खाथि गासा खुंनो थाखाय बेखौ मोनाबिलियाव खुंनाय जायो मोना माने गाहायै मोनाबिलियाव बिनि आबुं महरखौ जों नुनो मोनो जेराव बेखौ खुंनो थाखाय बरफ्रा थाइगिर थाइगिर खङा बा ओ आथिखालाव जेवारिफोरखौबो सावनाय नुनो मोनो। थाइगिर खङा खौ दाननानै बेखौ दाननानै माखासे गोजौ गोजौ गोफार गन दाननाय जायो जायखौ माइनि एसे गोजौआव गोजौसिम जों नुसारनो हायो। बेयाव मोनाब्लि जायाबा मोनाब्लि जायोब्ला बरफ्रा मोजाङै गानै जोमैबा गानै जोमै दखना गामसा बायदि बायदि गाननानै दुब्लियाव थांनानै ओ बिमा लोखिनि नामै बा इसोरनि नामै माखासे धुप धुना फिथाइ सामथाइ बा बुद मुगु लाइजौ बनानै बेफोरखौ बावनानै खुलुमस्रायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बिनिनो बे बावनायनि गोजौआव बे गनाव माखासे थाइगिर खवाफोरखौ थुनानै बियाव ओ थाव होनानै बेयाव माखासे ओ अर लगायनायखौ नुनो मोनो जेराव बिदिनो खालिलायनो इसोरा बा बिमा लोखिआ बा माइ दुब्लिखौ नायदिंनो फैयो। बा बिदिनो गोबां बायदि बायदि होननानै बर'फ्रा फोथायो आरो बेफोरबायदिनो जों बेखौ जों माखासे साइन्टिफिक नोजोरजोंबो जों नायनो हाबावो साइन्टिफिक नोजोरजों नाय्ला जों नुनो मोनोदि जेब्ला कार्तिक मास जायो अब्ला माइआ बिबार बारोबा बबेबा बबेबा माइआ ओंखारोबा बबेबा बबेबा बिदिनो उन सिगां गायनायनि थाखाय बबेबा बबेबा रन्दै लाबाय थायो। बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनोदि बे समाव माखासे सिक्रि फाग्ला बा बायदि बायदि फिसा फिसा एम्फौफ्रा गोबां जायो जेराव माइ बिबार बा बिनि रन्दैफोरखौ सोबनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जोङो एम्फौफोरखौ नुनो मोनो जि गंसे लाइट जोङोब्ला बा बबेबा अरन खाथि खसे गंसे लाइट जोङोब्ला बेयाव बारसोमनानै थैजोबो बा बारसोम फैयो बे बेफोरबायदिनो जोङो बै समाव बेफोरबायदि गोबां एम्फौफोरखौ जों बेफोरबायदि ओ दुब्लियाव सावनाय जेवारि बा जिेवारिफ्राव जों बारसोमनानै फैनायखौ नुनो मोनो जों बेफोरबायदिनो बेखौ साइन्टिफिक नोजोरजोंबो जों नायनो हायो। ओ जों बिनि उनाव मोननो हायो जे जों गोरलै फोरबो जेराव बर'फ्रा माइ साय गायखांनानै जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला बेखौ जानायनि सिगां बर'फ्रा जेरै आबाद मावनायाव माइखौ आग लानायनि सिगां ओ बिमा लोखि बा इसोरखौ इसोरनि नामाव बावगरो बा इसोरखौ गोसोखांहरो बेफोरबायदिनो जानायनि बे माइखौ जों मोनखांनायनि उनाव जानायनि सिगांबो इसोरखौ गोसोखांहरनायखौ जों नुनो मोनो जेराव ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलै जानायाव बेखौ जानायनि सिगां इसोरनो बावगरनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावसो ओ न'खरनि खाथि खाला आरोबा बिदिनो बबेबा बबेबा ओनसोलाव जों आथिखालाव ओ गामिनि मन्दिरफोराव बिदिनो ज' जानायखौ जों नुनो मोनो। फोरबो खुंनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो जोङो आरो जों मोननो हाबावो मागो फोरबो मागो फोरबोआबो बर'फोरनि गोथौ आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो। जेराव ओ आबादनि लास्थिं बेखौ खुंनाय जायो जेराव फिथा सिथाव लारु बायदि बायदि जानायखौ नुनो मोनो। आरो गय दंफांफ्राव जिगाबफोरजों खानायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां बर'फ्रा बेबायदिनो मागो फोरबो समाव दुब्लि बारियाव ओ बेलागुर लुनानै पार्टि बा खाना जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनो जों गोबां बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरखौ जों सावरायनो हायो जेराव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालसिम दासिमबो सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
जाबायमोन नोंथां। औ जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय।